हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आंङो दा नै बे समाव जोंनि बर'फोरजों फिनानै जानाय गोदाननि ओ सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा दायो इसे ओ फ्रि दङबा रायलायजागोन ना नोंथां?
औ रायलायजागोन नोंथां
औ औ दा जोंहा फिनानै जानाय हुदा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओ माबेबा मोनसे मुवा बेसादखौ फिनानै जानायखौ जों नुनो मोनो एबा ओ गोबाव गोबाव सम दोननानै जानायखौ जों मिथिनो मोनो गोदो गोदाय जोंहा जेब्लानोखि ओ बेफोरबायदि न' बां लुनानै ओ संसार जानो बेफोरबायदि रोङामोन बै समावनो जानो हागौ थिनानै जानाय हुदाया बर'फोर एबा गुबुन गुबुन हारिफोरनावबो दंमोन जानो हागौ मानोना गोदोनि समाव बिसोरो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै गोबां मैहुर खालामहैयोमोन मैहुर खालामनानै मोननाय माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो सानसेनो जाख'नो हायिनि जाउनाव जोङो बेफोरखौ ओ फिनानै दोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ थिनानै दोननाय उम थिनानै दोननायनि जाहोना जाहैबाय बे गोदोनि समाव जोंहा मैहुर खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' जायोमोन माब्लाबा जोंहा मैहुर खालामनो थांबाबो मैहुर मोनबोयामोन बेखौ उननि थाखाय उनाव जेनेबा बे सिफुंनि थाखाय बेखौ होननानै लानो गोनां जायोमोन बिनिखायनो जानो हागौ गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोङो फिनानै जानायखौ बर' सुबुंफोरा एबा गुबुन हारिफोराबो फोरोंबोदोंमोन जानो हागौ नाथाय बांसिन बर' सुबुंफोरा थिनानै जानाय हुदाखौ बांसिन मोजाङैनो रोंगौ होननानै आं सानो मानोना आथिखालावबो जोङो थिनानै जानाय हुदाखौ ओ दासिमबो गाराखै माबोरै होनना बुङोब्ला जोङो आथिखालाव बायदि बायदि जाग्रा मुवाफोरखौ थिनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेफोरनि गेजेराव जोङो मोननो हायो ओ बेफोरबायदि नारजि मुला फोराननाय बेफोरबायदि बिदिनो बेदर फोराननाय आरो ओ औवा मेवा थिनानै दोननाय बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो आथिखाल मुगायावबो फिनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जों नारजिनि खोथा बुङोब्ला बियो मोनसे बर' समाजाव एंगारनो हायि मोनसे दोरोङारि मुवा होननांगोन मानोना जोंहा बेखौ सोमोन्दो नागारनाय बेफोराव गोबां बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ अमाजों नारजि जानो बिराद गोथाव मोनो बेनिखायनो जोङो नारजिखौ दोरोङारि मोनसे मैगं हिसाबै आथिखालाव जेटे होबाय बेखौ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा एबा नारजिखौ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा गिबियावनो फाथोफोरग्रोयो फाथोबो जेनेबा फाथोआ देरखांनायनि उनाव बेखौ बे फाथो बिलाइखौ सानानै सान्दुुंआव फोराननांगौ जायो फोराननायनि उनावनो जों बेखौ नारजि महरै मोननो हायो बेयो गोबाव समहालागै गाज्रि जायालासिनो थाबाय थायो बिलाइ गोरान जानानै बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ जानोब्ला गोदोनि समाव गोबां प्रसेसनि गेजेरजों जायोमोन प्रसेस होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय नारजिखौ जानो थाखाय औ जानायनि हरसे सिगांनो जोङो बेखौ सोमनानै दोननांगौ जायोमोन एबा सोमनानै दोनोमोन मानोना नारजिया फोराननाया गोरान जाना थायोमोन बेनि जाउनाव बेथ' एसे बेनारजिखौ थाब रुहैनो थाखाय जोङो दैयाव हरसे गाहसोमनानै दोननांगौ जायोमोन बेफोरबायदिनो अखाानायनायै बेखौ सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो नारजि दोलो संनाय जायोमोन बेबायदिनो जोङो फिनानै जानाय बेलायाव जोङो नारजिखौ बुंबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो थिनानै जानाय हिसाबै जोङो नाफामखौ मोननाय जायो नाफामाबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा मुवा बेखौबो जोङो गोबाव समा लागै फिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो ज बेबायदिनो फिनानै दोननायनि गेजेरजों जोङो गोबां बोसोरहाालागै बे नाफामखौ मोनजानाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो थिनानै जानायाव दंबावो जोंहा बेदर फोराननाय बेदर फोराननायखौबो जोंहा गोदो गोदाय बर'फ्रानो बेफोरबायदि थिनानै जानो फोरोंलांखानाय बायदि जादों मानोना जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो थिनानै जाबोखादों बेबायदि थिनानै जानायनि गेजेरजों बे न'फोरखौबो जों थिनानै जानायखौ मोननाय जायो माबोरैहाय होनना बुङोब्ला जोङो बेदरखौ गोबां बुरजा बुरजा बुथारो बर'फोरा एसे एनै बुथारनाय जाया दा बेनिखायनो जोङो बर'फ्रा खोनसेनि बेदरखौ बुथारनानै जेनेबा गोबाव समनि थाखाय फोराननानै दोननाय जायो बेफोरबायदिनो फोराननानै दोननानै जोङो लासै लासै बेफोर बेदर औ जाहोहोलांबाय थायो बेफोरबायदिनो जोङो मुला बेखौबो फोराननानै जोङो गोबाव समहालागै दोनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबाव समहालागै फोरानना दोननानै जेनेबा माब्लाबाफोर न'खराव मैगंफोरनि आंखालफोर जायोबा बेफोर फोराननानै दोन्लाय मैगंफोरखौ जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां समाव मैगंफोर गैयाबा जोङो बैफोर मैगंखौनो जानो हायो बेनो जाहैबाय जों थिनानै खिन्थु बे मोनसे ओहोम मुलाम्फा। मानोना जोङो गोबां समावनो जों मानसिया मैगंखौ नागिर नाबाना बेफोरबायदि समाव जों फिनानै दोननाय माखासे मैगंफोरखौ जोङो जानो हायो। बेफोरबायदिनो थिनानै जानायनि बागै आं सुंद'यै बुंफोरनानै होलांबाय। नोंथाङाबो दा थिनानै जानायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ थिननानै जानो थिनानै जानाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो गोबाङानो बुंलांखाबायानो। बिनि गेजेरावबो आङो मोननैसो बुंनो सानदों। जेरैहाय जोङो थिनानै जानाय माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायबो थिनानै जानायखौ रोंखायोमोन मानो होनोब्ला जेरै जोङो दैज्लाङावहाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ अखा अखा बांखा जायो होननानै एसे मेसें बोथोराव मोननाय मा होनो मैगंफोरखौहाय थिनानै दोननाय बा माब्लाबा दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगंफोरखौबो थिनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जेरैहाय मैथा मैथाखौबो नानै दोन्नायखौ जों जानो ओ नुनो मोनो माने मैथाखौ ओ थिना ओ खानानै फोराननानै जेरै नारजि बायदि बानायो। ओ नार्जि बायदि गदान खालामनानैहाय बेखौ थिनानै दोननानै जेब्लानो जानो गोसो माने बोथोर थांखांनायनि उनावबो माने जानो हानायनि बेखौ सुबिदाया थायो आरोना। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बेनि गायबो मुला गुन्द्र नोंथाङा बुंदों नोंगौ बे थारैनो सैथो मुलाखौबो जोङो माने फोराननानैहाय गोरान खालामनानै ओ बयाम एबा ओ माखासे मा होनो ओ बिदिनो प्लास्टिक एबा बायदि रोखोमनि माने मुवा दैसा दोनग्राफोरावहाय दिनै आरो खायसे खायसेया लावथायावबो दोननायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे खायसे खबायाव सोनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो माने सोनानै दोननानै बिसोरो गोबाव समहालागसिम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो ओहो नोंथाङा बुंलदों बेदरनि बेलायावहाय नंगौ थारैनो जैथु जेनेबा बेदरफोरखौहाय ओ बेदरफोरखौहायबो माने बर'फोरा दोनथुमनानै बा थिनानै दोननानै जायोमोन। माने ओ गोबां बेदर मोनोब्ला एबा न'खराव अमा मासे फुथारोब्ला बेखौ माने जाजोबनो हानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बर'फोरा बेफोरखौ माने थिनानै दोननानै जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो बेनि मेजेमखौ थाव आवथिनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जेनेबा बेफोर थावफोरखौ ओ जाग्रा थावनि जायगायावहाय बे मेजेमफोरखौनो माने माब्लाबा समावहाय गोसो जायोब्लानो माने बाहायनाय बा सानफ्रोमबो बाहायनायनि बेलायावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो जेनेबा बर'फोरा आरोबाव नाफाम नाफामखौबो नोंथाङा बुंलांदों माने नोंगौ थारैनो सैथो नाफामखौबो माने बर'फोरा गोबाव समहालागैसिम थिनानै दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो। जेसेनो गोबाव दोनो इसेनो नाफामनि मोदोमनाया माने ओ गोथावसिन जायो होननानै जों खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों नु मोननो हाबावो ओ मा होनोमोनलाय उम बिदिनो ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ माने ओ आसार रो खोमनिबो बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि दोनोब्ला माने ओ ओंखाम माने ओंख्रि गैयाब्लाबो जोङो बेफोरजोंनो जानो हानाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ खुमब्रानि आसार बा जेरैहाय कपिनि आस सार बेफोरबायदि माने आसार बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो लाइ बायदिफोरखौबो माने फोराननानैहाय गोरान खालामनानै उनावहाय बेखौ जानो हानाय जों नुनो मोनो। थिग बेबाददिनो बेनि अनगायैबो जेरै ओ फिथाइ साम थाइनि बेलायावबो जोङो थिनानै दोन्नाय खौ जानाय मोनो। जेरैहाय ओ थाइजौ आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय ओ जेनेबा खोरदै बेफोरखौबो माने जलफि बेफोरखौ माने आसार बानायनानै दोननानै उनावहाय जानायखौ जों नु नो मोनो आरो बैग्रि बायदिफोरखौबो जों आसार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ माने ओ जेब्ला गोलोम बोथोरावहाय बिदिनो जानो लुबैयोब्ला गरम बोथोराव जों गोखै बुस्थु जानो मोनोबा मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि थिनानै दोननाय जानाया बर'फोरनियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ होननानै जों बुंनो हायो। बेफोर हुदाफोरखौ माने ओ जोङो जुदि बावलाङोब्ला जोंनि माखासे ओ थिनानै गनायनि जा दोरोङारि गियान बेखौ जोङो बावलांनाय बायदि जालांगोन बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनिनो बिबान। बेनिखायनो बयबो माने बेफोरखौ माने बावलांनांगौ बेखौथ' ओ माने बुंनो हाया बयबो माने बेफोरखौ बाहायनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरनि गेजेरजों माखासे समफोराव जोङो ओंख्रि मोनब्र'बाबा एबा नागिरनानै मोननो थांब्रबाबा जों बेफोरखौनो माने ओंख्रि संब्रबनानै जानो हानायनि माने सुबिदा थायो। थिग बेबादिनो जों आरो ओ मोननो हाबावो जेरैहाय बिदिनो ओ थारुन बायदिफोरखौबो जोङो आरो खुमब्रा बायदिफोरखौबो जोङो गोबाव समसिम माने थिनानै जानायखौ नुनो मोनो। माने बेफोरखौ माने बेदर एबा बायदि रोखोमनि जेनोबा ना बायदिफोरखौ फोराननानैबाबो जोङो जा बेफोराव होनानै जानानै जानो हायो। बिदिनो जों माने बर'फोरनि फिनानै दोननायनि माने ओंख्रि जानायखौ जों मोननो हायो आरोना। दा नोंथां जोंना आरो सावरायनायनि समाबो जाबोबाय। बेनिखायनो दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे नोंथां दे।